हेल' नोंथां औ नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
आङो नोंथां ओरैनो दं नोंथां।
आदसा आदसा होमबा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना?
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ औ आं नोंथां जोंनि बर'नि मोननैसो एवखां सावखां ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे ए हावराय
औ नोंथां सावरायजागोन दे नोंथां।
आं नैबे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय मुंदांखा ओंख्रि नारजिजों अमा बेनि सोमोन्दै एसे नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनोसै।
औ नोंथां फोरमायजागोन दे।
जोंहा नारजिजों अमा संनोब्ला गिबियावनो मा नांगौ जायो फाथो
औ नोंथां औ
खौ माने फोराननानै लानांगौ जायो आरो ना फोराननानै गोरान बिदिनो ख्राम ख्राम खालामनांगौ आरो ना। बे नारजि गोरानखौ जोंनो नांगौ जायो।
औ नोंथां।
जोंनो मा नांगौ जायो ओमफाय जोंनो खारै, खारैया जाहैबाय मायने बिदिनो थालिर फस्ला बा थालिर मादानिफ्राय बानायनाय सावनानै बेखौ माने सावनानै मायने बेखौ खारैखौ मोननो हायो आरो ना बेखौ आरो बिनि उनाव मा नांगौ जोंनो अमा बेदर अमा बेदरखौ नोंथाङा गोरानबो लानो हायो फोराननानै नोङाबा थाजा थाजा दान गोदान बा लाय गोदानखौ होनो हायो आरो ना।
औ नोंथां।
औ जोंहा गिबियावनो बे नारजि गोरानखौ लानाय जायो बेखौ नारजि गोरानखौ जोंङो मा खालामनाय जायो दै गुदुंआव मायने सोमनांगौ जायो आरोना दै गुदुंआव सोमनानै मायने सोरबा सोरबा दै गुदुंआव सोमो आरो सोरबा सोरबा
औ नोंथां
खायफाया ओफ्राय मा खालामो माने बिदिनो दैयाव गुसुआव सोमनानैल बोखाङो आरो ना मानो होनबा जायफोरा बांद्राय गोखाखौ जानो हाया बिसोरो मा खालामो दै गुदुंआव सोमो बा हरसे सोमनानै दोनो। बेनि उनाव जेखियानो जा जोङो माने दैनिफ्राय बोखांना लानाय
औ नोंथां।
बेनि उनाव मा जायो जोंहा मा खालामनांगौ बे नारजिजों एबा खारै बे नारजि आरो खारै बे नारजि खारैखौ जोङो दैयाव माने अरावानो जा गेसावानो जा माने नोंथाङा बेखौ मोननैजों रुनांगौ गुवार नाबा संनांगौ ओमफाय बेखौ मा खालामनांगौ गोदौ होनांगौ आरो ना मिस मिस मिस खारैजों बै नारजिजों गोदौहोनानै सागंफोर सानानै माने मो जां एग्लुंनानै गो-दैयाव गुदुङाव ग्लब ग्लब ग्लब गोदौ होनानै माने दोफुद दोफो लाथा लाथा खालामनांगौ आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बिदि उनाव खालामनानै बिदि खालामनानै माने बेखौ लुफु लुफु मोनहोनानै ओमफाय मा खालामनांगोन बेराफारसेथिं मोनसे अराव बा मोनसे सारायाव नोंथाङा जिखिनि बा अमा गोरान बेखौ माने नोंथाङा थावआव जेनेबा बिदिनो बानलु संख्रि सामब्राम बायदिसिना होनानै माने मस्ला मस्लि बिदिनो मा होयो नोंथाङा बायदिसिना होनानै एवनानै लानाय जायो माने खावसे आधा माने फ्राम एवफ्रामना लानाय जायो एवफ्रामना लान नै नोंथाङा मा खालामनांगौ बेखौ फ्राम फ्राम खालामनानै माने एसे मोनफ्रामनाय आरो ना बांद्राय मोनद्रायनायबो नङा
औ औ
बिदि खालामनानै लानाय जायो बिदि खालामनोनो बेरहा फारसेथिं बै नि नारजिजों खारै
औ
बेयो माने गोदौनानैथ' दोफु दोफु मिस मिस जाबाय नालाय बे मिस मिस जाबाय नालाय बेखौ मानि ओमफ्राय बेखौ आरोबाव खनसेबाव मा होनो सागंजों सानो नानै एकदमबारे गेब्ले होजोबो आरोना साफानो साफा गेब्लेहोजोबगोन नङाबा नोंथाङा मा होनो अमा बेदरखौ होसनब्लाथाय बेखौ सागं सानो हाया आरोना बेखायनो नोंथाङा बे बेखौ सागंखौ मोजाङैनो साबाय सानानै ओमफ्राय ओरैनो संख्रिफोरबो एसे होब होबा होजागोन मानो होनोमबा खारैआ एसे गोबाब जाखायो नालाय सुंख्रै इसे होबाय सुंख्रै एसे होनानै ओमफ्राय मा खालामनाय जायो बे जिखिनि नोंथाङा मा होनो नार्जिजों मा होनो जायखि अमा संगोन बे अमाखौ एवफ्रामनानै लायाखैमोन होनबा नोंथां बै एवफ्रामना लानाय अमाखौ दानिया जों मा खालामगोन बे नारजि आरो खारै जि गोदौ सानो ग्लब ग्लब दोफु दोफु जानाय बेमायनो ओंख्रियाव बा खारैजों नारजियाव बेयाव अमाखौ माने गारसननाय एबा होस सननाय जागोन आरोना।
औ नोंथां।
होसननानै नोंथाङा मा खालामगोन मोजांहाय माने गारबाजों खोरस्लिजों एरग्लुंनानै माने अमा बेदरजों खारैजों नारजिजों गलाय मोनदार जानाय बायदि साफा फा एरनानै होगोन आरोना। एरनानै मोजां होनानै मा खालामनाय जागोन बेखौ ओरैनो दसे खोबाबाबो जायो खोबाबो जायो माने खोबनानै बेखौ ओरैनो नैजिबा मिनिटसो माने एबारो आरोबाव फिन खनसेबाव माने दोनगोन आरोना गोदौहोनो थाखाय दोफु दोफु खालामनो थाखाय दोफो दोफो खालामनो थाखाय बेखौ बिदिनो अराव दसे दोनगोन दोननानै नैजि बा बा नैजि मिनिटसि उनाव बेखौ माने खनसे फिन नायगोन आरो एबार जोबथा बेहाय नायनानै मा खालामगोन एबारो बेदरा मोजां मोनदों मोनाखै नारजिया मोजां मोनदोंना मोनाखै बा खारैया बेयाव बांद्राय जादों नामा ना खम जादों नामा बेखौ माने नोजोर होनानै नोंथाङा बे ओंख्रिखौ मोजां नायगोन आरोना। उनाव संख्रिफोर नायनानै माबाफोर नायनानै लास्टाव माने मा जागोन जोंहा बे नार्जिजों अमा बेयो माने जोबथारनायाव नोंथांनिसिम जाजानाय महराव बा ओंख्रि महरै जागोन आरोना। बिदिनो जोंहा बे गोदोनिफ्रायनो बे नारजि आरो अमा बेयो सोलिबाय थानाय मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जोंहा बे ओंख्रिखौ मा होनाय बे नारजिखौ माने गोदोनि माने दिननिफ्रायनो स माने मराकास बा सारादु बेयाव नारजिखौ होनाय जायो आरोना नोंथां। बेयाव होनाय जायो ओमफ्राय मा खालामनाय जायो बे नारजिखौ खालि नारजिखो दै खारै बा अमाखौ होनाखै आं खालि नारजि बे नारजिखौ माने जोंहा जेब्लाखि मानसि गोथै फबनानै फैयो बा गारनानै फैयो बे मानसिया न'खराव फैफिननायाव बे खारैखौ अरसाबनांगौ जायो आरोना अरसाबनानै बे इदिनो अरसाबनानै मेन मा खामनाय जायो मोनसे नेमखान्थि दङ बै रिक खारै एबा नारजि अरसाबबा माने जोंहा बे मानसिजों सावना फैनाय बा फबना फैनाय मानसिजों माने जोंहा दिनि सोमोन्दो गैया सोमोन्दो गारथ'बाय माने सोमोन्दो गैला जोंहा जेबो होननानै गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे नेम दं आरो। औ दा नोंथाङाबो बिदिनो माबाफोर
औ नोंथां। औ दा बुंनो थाङोबा नोंथाङा जेरै दोरोङारि ओंख्रि जेरै नारजिजों अमा बेखौ बुंलांबाय दा जोंहा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै गोबां दङ साम' सबाय मैथाजों ना अनला। दाउ अनलाजों बेबायदिनो गोखा गोखै थाइगिर ओ बेबायदिनो ओ ना गोबां जों संजायो आरो बेबायदिनो दोरोङारि ओंख्रि गोबां दङ' दा बेनि ओ गेजेरावनो आं नोंथांनि सिगाङाव दा जोंहा दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै दोङो दा नाफाम - नाफामबो दङ' नाफाम खौ दा जों बोरै बानायो दा आं नोंथांनि सिगाङाव बेनि बाग गै फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां
औ औ
जोंनो गिबियावनो नांग्रोगोन नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा ओ ना ना फिसा फिसा ना गि दिरबाबो जायो नाथाय ना गिदिरा बारा मोजां जानो नागिरा मानो होनबा मिस मिस गेब्लेनो नागिरा। बेनि थाखायनो जोङो ना फिसाखौ लानाया मोजां जायो आरो नाखौ जोङो अरावबो फोराननायबाबो जायो आरो सान्दुंङाव फोराननायबाबो जायो ओ बे नाया गेस्रेम बा स्रेम स्रेम मोजां राननाय जानांगौ आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा नांगोन थास' थासआ गोबोर गोबां रोखोमनि थायो नोंथां। जेरैहाय थास‌'गुफुर, थास' दुदालि, थास‌ गोसोम,
औ
ओ खुम्रा बेफोरबायदि जोंबो देजायो आरो जोंहा बुंनो थाङोबा गोथावसि जानाया थास गोसोम बेजों गोथावसिन जायो बेनि थाखाय जोङो थास गोसोमखौ बयबो ओ सायखना लायो आरो बेनि थाखायनो जोंबो ओ दा नों थांनि सिगाङाव आं फोरमायनो ना-नागिरदों नालाय आं दा लागोन थास गोसोमखौनो दा जोङो थसखौ खौ गिबियावनो ओ गिदिर गिदिर नायनानै जोंङो हानानै लाबोगोन। बेनि उनाव ओ बेनि बिलाइ बिनि बिलाइखौ हास खनानै गारनानै जोङो जि थासनि देन्था बेखौ मोजाङै सु सुनानै लानानै जोङो गिदिरबाथाय जोङो बिनि ओ जा बिगुर बिखौ जिन्नानै गारगोन आरो जिनांगबाबो जायो मोजाङै सुनानै जोंहा बेयाव जिखिनि दै नांबोदों बेखौ साफा मोजाङै ओ फोरानस्रनानै बेखौ थुख्रा थुख्रियाव हानानै मोनसे ओ जेंगायफोराव हानानै लानांगौ आरो लादो ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा गिबियावनो नांगोन ओ जेरैहाय जोंनो उवाल जोंहा उवालावसो देननो नांगौ नोंथां ओ ग्रेन्डार दाथ गोबां ओ ग्रेन्डाराव ओंखारबाय ग्रेन्डार जेरैहाय मिसि चिनारि ओ जाय कारेन्टजों सोलियो ओ बेफोरावबो देनो हायो नाथाय जोङो गोदोनि दिनाव जोङो बांसि सिनानो उवालावसो देयोमोन आरो दा जोंबो लागोन उवालखौनो उवालाव जोंहा गिबियावनो ना गोरानखौ जोङो मिस मिस मिस देनानै लागोन गुन्दै महराव जोङो ओ नाखौ देफ्लेनानै लाांगोन बेनि उनाव जोंहा ओ बेबायदिनो जा थास हानानै लादोंमोन थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा खालामना लादोंमोन बेखौ जोङो एसे एसे हरगोन आरो एसे एसे होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा नांगौ बायदि थास' गोलैनाय बायदि आरो जेन खेबसेनो हरबाथाय माने गा ओ बुरजाद्राय थांनानै ग्लेब ग्लेब जानानै मोजां जाहैनाय नङा बेनि थाखायनो जोङो एसे एसे लानो नांगौ आरो बा एसे एसे होनो नांगौ बेबायदिनो एसे एसे होनानै जेब्ला ओ ना ना देनायजों ओ थासजों मोजां ओ गेब्लेनानै बा मिक्स जानानै ओ एसे आथा आथा जायो अब्ला जोङो ओ थास होनायखौ बन्द खालामगोन आरो थासखौ जोङो बारा होनो नाङा बेबायदिनो ग्रोब जखानि होनो नांगौ ओ बेबायदिनो होखांनानै जोंहा बेयाव खारै खारैखौ जोङो ओ बाराद्रायबो बुरजा होआ बेयाव नांगौबायायदि जखानि एसे होनानै होगोन आरो ओ जेसेबां देदों एसेबांनि जखा लानानै होगोन मानो होनोबा जोंहा बेयाव ओ एम्फौ बा मुसि ना नोंथां बैबायदि ओ मै खुन बायदिसिना बेरनो नागिर नालाय बेनि थाखायनो जोंहा बे खारैखौ होननांगौ आरो बेबायदिनो बेबाय दिनो होनानै जोंङो सामस बा गारबाफोरजों मोजां मिक्स खालामनानै जोंङो ओ हासुं दाय औवा बुरखा एबा औवा मााखालनि जायो नंङाबा जोंङो बथलनि फयामफोरावबाबो लानो हायो आरो दा जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोंहा औवानि हासुङा जोबोर मुंदांखा बेनि थाखायनो औवानि हासुंखौ जोंङो फारसे बे गानथि लागोन आरो फारसेखि गानथि लाया बेबायदिनो जोङो सामसजों बा गारबाजों सोहरगोन आरो नारसो नारसो मोजां सोना नानै बेयाव हासुुंआव फुल सोनाय नंङा नोंथां जरा ओ ओ जलायसेसो दोननानै जोंङो ओ बेयाव गिबियावनो जोंहा सोखांनानै मोजां नारसो- नारसो सो खांनानै जोंङो थालिर बिलाइ गोरान बा ओ खार ओ हालदै बिलाइ बेखौ जोंङो गिबियाव होथेगोन होथेखांनायनि उनाव जोंङो जा जों ओ अर सुखोनदा हाथ'फ्ला बेखौ जोंङो दैजों लग लगायनानै एकदमबारे गथा लारु गालामनानै जोंङो बेयाव मिट मा मोजां होथेगोन आरो जाहाथे बार हाबा नोंथां बेखौ मिट मात मोजां हो थेनानै जोंङो एकदमबारे आरो मोनसेबाव ओ बेयाव प्लास्टिक जा जों प्लास्टिक लाबोयो मा मुवा बेसाद बे लाबोखोन्दाखौनो जोंङो सायाव आरोबाव होनानै मोजां दिरुं बा थिप साइकेलनि थिप बेफोरबायदिजों मोजां गोरा खाबथाबावगोन आरो नोंथां बेबायदिनो खाबथानानै जोंङो अरदाबनि सिगाङाव नङाबा मोनसे मोजां जायगायाव दोनगोन आरो नोंथां बेखौ जोंहा बुंनो थांङोबा जोङो से मास बा जिबा दिननि उनावनो जा